हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
ए नै दा आङो ओरैनो दंफां सायाव जिरायनानै दङ दा। ओमफ्राय नोंहालाय मा खालामदों दा?
साया फिफां सायाव जिरायना दं थान्दा गरम थार।
औ बारबो खोलो-खोलो बारदों नालै सान्दुंङाथ' जोंथिंबो गोसानै बिरादनो। नोगोद दुंदों सान्दुंआ ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाबो बार दं आरो दंनाया। बार खोलो खोलो बार देग्लाय
नोंसिनिजोंबो सान्दुं गोसा दुंदों दां ना?
नंगौ औ गरमथार दासान्दि अखायानो गैथारा।
औ
अखायाबो हाबाबो मोजां हायाना एकदम खोरोमनाय मानायल' जायोना दासान्दि जोंथिंथ' अखायानो बुरजा हाया ओमफ्राय खोरोमनायल' खोरोमो माने।
औ
अखा बुरजा हाया आरोना ओमफ्राय खोरोमनायल' बांसिन खोरोमो।
माय गायनो दिगदार जाथारबाय देग्लाय जाहाबा अखायानो गैयाबा दा
माबा जाम्फै दै सोआदां ना होनबा नोंसा
गोसौनिया ओमफ्राय जाम्फैयानो दैयानो दासान्दि गिदिरानो फैयाखै फिसाथार
ए ओं ओं
बयबो सोनायना दै आ दा
औ औ अखा हाबासो दैया बुरजा फैयो नालाय जामफैयाबो
उम बिसे अखा हादेरबा फैयो
औ दैयालाय दैनिलाय आंखाल जाया जानाया जोंना। दैयालाय जेबो गोरा जाया। जाम्फै दैखौलाय जोंहाबो सोआ सोनाया ओमफ्राय जोंना हाया दलहा जाहैबायना खायनो आरो बे जोंनि खाथिजोंनो जाम्फै ला जाम्फैजोंबो लाबोयोना बे जाम्फैयााथ' गोजौजौ नालाय ओमफ्राय जोंनाथ' हाया दला नालाय ओंखायनो सेरमायजोबो आरो जाम्फैनिफ्राय ओमफ्राय दैया
उम
जाम दैनि दै सोयाबाबो सेेरमाया
खै बिगासो गायो नोंस्रा
हो
खै बिगासो गायो जेनेबा दा
ओरैनो जोंहाथ' बुरजा गायनाय जाया बिदिनो सारि बिगासो लगायनाय जायो।
औ
नो हायाबोथ' बुरजा गैया नालाय ओमफ्राय सारि बिगासोआनो ओरैनो थानाय जायो आरो ओमफ्राय जाम्फै दै सोयोमोन नालाय बे सारि बिघाया दस्रानि माने दसि सेनिया ओमफ्राय सिगाङाव सिगाङाव माइ गाय ओमफ्रायो मा होनोमनलाय बियो जाम्फै दैसोमोन नालाय बेनाथ' ओमफ्राय
उ
बियो जाम्फै दै सोग्रायानो जामफैया बायनानै होबायना ओमफ्राय गैया बेखौ जाम्फैखौ बानायफिनायनि थाखाय गायनो मोनला आरो दा
दाबो गायथ'वाखै नामा नोंसिनिथिं
जोंनिथिं सोरबा सोरबा गायहांहां जाबाय ओमफ्राय गायथ'वाखै आरो दा रावबो ओमफ्राय
औ
जोंनाबो नै दिनैनिफ्रायसो फुजेनदों आरो माइ खौ खोथियाखौ
खायसे फुहांदों
एस ओ औ खास आथसा खालामदों ना
औ फुनायाव माबायोना
औ औ
मोनायाव दै लोमबाथाय
जोंना खासियाथ' खालामनाय नंला दडाइरेक्ट गायसिगोन आरो बे गाबोनबो सानसे फुबावगोन नामाथाय ओमफ्राय समफोरसो गायगोन आरो ओमफ्राय
दा गायबाव नांगौसो आद्रा थाबोबावदों दिनै खावसे
एह ओं ओं ओरैनो नोंसना बुरजा गायोदां ना माइखौ
बुरजायालाय बारा नङा बिदिनो बोरि बोरियाव अखा हाबासो गायनो मोनलै खावसे गायनो मोना खावसे बिदिनो पास बिगासेल' गायनो मोन्नाय जायो बे गासै सय बिगा ओमफ्राय बोरियाव दैया हाबनो नागिरा
ए औ औ
दैयानो माबाया अखा हागासिनो गायनो हाया
दै गैयिनि थाखायनो बे सारि बिगाखौ गायनो मोननाय जाया बेयो बिदिनो अखा हादै थिनि दलहा सारि बिगाखौल' गायनो मोनो आरो
उम
बे न' खाथिनि दलायाथ' दै सोनांलाया नालाय जाम्फै दै सोनांलाया नालाय ओमफ्राय बे बे दसानिया बे सारि बिगाया दसायावसो आरो माबोरै जाम्फै बारनानै गायनांगौ जामफै बारनानै थांनांगौ ओमफ्राय बे दै हाबा आरोना दा जामफै दै हाबला नालाय ओखायनो अखा हदैजोंबो गायनो हाया बोरिसो जाहैबाय नालाय हायाबो बिदि गायनो हाया आरो
बोरिबाथाय जारला जायो दैयानो हाबनो नागिरा
औ नैबे दा न'नियाथ' दलहाया न' खाथिनिया जाम्फै दै सोनांलायखाया डाइरेक्ट जामफैनिया सेरबाय जोब फायदालाय
ओ
ओरैनो मा खालामगासिनो दालाय नोंलाय
खालामाखै ओरैनोसो दं दासान्दि जिरायनानै दासानदि प्रेक्टिसबो गैथ'वा ना ओरैनो मोसानायनि हारिमुनावबो नोंसोरनिथिं नोंसा नोस नाव दंना हारिमु
औ दङ दंनायालाय ओमफ्राय दासान्दि नाबो माबा खालामनाय जायाखै जेबो दामनाय देनायनि माबा खालामनाय जायाखै आरोना मोसानायनि
मा गामि नोंसिना
जोंनिया बे माबायानो थिलगाव मिथिखायो ना ओम ओमाय नोंसिनियालाय मा गामिमोनथाय नोंसि
ओनै ओरै कारिगावनि साहा जायो आवदांङो
ओ आवदांनि ना
ओं
उम उम।
बिलायाव ओरैनो माबा जायानामा नोंसिना वास्सएपफोर ओरैनो
हो-हो
मोसानायफोर लाया वाटसाव ओरैनो
ओरैनो बे गामिनि गोजा। नामा?
जायफ्राव फोरोंफैया मास्टारफोर
बिदिनो लायो ओमफ्राय सम सम ओमफ्राय दासान्दि लानाय जायाखै। फैयो बे माबानिनो हारिमुनिनो फैयो बे सुबुं हारिमुनिनो फैयो फोरोंफैयो ओमफ्राय दासान्दि लानाय जायाखै। औरै एसे गोबाव जाबाय। दान मोननै सोआनो जाबाय नामाथाय।
मानसि
हा
मानसिया नामा होनदां नोंसोरनिथिं?
ओ जोंनियावथ' बाराद्राय जाया जानाया मानसिया। बारा बुरजा जाया जोंनियाव जानायालाय।
उ
नोंसिनियावलाय बेसे बुरजा जायो बेबा हो?
जोंनियावथ' बारा गिदिर गिदिर गैला माबाफ्रा मोसाग्राफ्रा ओरैनो उन्दै उन्दै दा बिदिनो क्लास सिक्सफोर फरायनाय सेभेन नाइन टेन फरायनाय एसे दं दा
ह जोंनाबो जोंनाबो बिदिनो गोजा। हा हा इदिनो माबा सोनिफ्राइ ला नानै सिक्स सेबेनसोनिफ्राय लानानै बिदिनो नायेन थेन ओमफाय सोरबा सोरबा बिदिनो ओइद एस फास्त इयार सेकेन इयार फरायनाय दं आरो। माखासे देग्लाय फिअ फिअ आनजादखौ होबाय आरो ना।
दस्रायाव फराय हैजोबबायना सोरबा सोरबा।
औ औ।
ओरैनो जोंनि समावथ' गोजानाव थाहैग्रा गैया गैनाया ओमफ्राय होमबाबो दा मानसिफ्रानो बारा बुरजाद्राय नंखाया आरोना बिदिनो
नांजोबथारबाय नामा?
हा?
एसे रोंजोबबाय मोसाग्राफ्रा।
मोसाग्राफ्रा गैयालै बारा रोङाखै बिसोरबो जोंनियाबो ओमफ्राय बे सिगां मोसाग्राफ्रा बिदिनो रोङो आरो ना माखौबा माखौबा ओमफ्राय
ओं।
मा माखौ मोजां रोङोथाय आंबो बा थाल खालामनाय जायाखै बिसोरखौ।
दा।
आंबो माने एखमबा एखमबा खारनाय जाया नालाय। सम सम ओमफ्राय बिदिनो सोलाबबा सोलाबबा ओंखारो ओमफ्राय एखमबा एखमबा सोलाबाबा ओंखारनाय जाया नालाय आंबो।
हा।
टाइमाव अखमबा मोनो अखमबा मोनाना होनदां।
औ औ समखौनो मालाबा मोनो मालाबा मोना नालाय।
औ।
ओ।
मा‌ दामो नोथां?
आंथ' ओरैनो खामखौसो दामलाबायो आङो ओमफ्राय
आबो बारा मोजां रोंजोबाखै आरो दाबो। माखबा माखबा। नों मोनफा मोननैसोल हायो आरो।
उम।
ओरै नोंसिनिथिंथ' रोंजोबबाय दां ना मालाय गासिबो।
रोंनायाथ दंबावो सोलोंनांगौ बहुद दंबावो।
उम। सोलोंनांगौ दङ जोंनाबो जों दंनाया। ओरैनो नोंहालाय माखौ दामो नों। नों माखौ दामो दा।
खामावसो दामनानै दंथयो दा सिफुं आं सिफुंसो दामखायोमोन दामनाया ओमफ्राय खामाव दामग्रा गैलाना दा खाम दामनांगौ जाबाय आं।
औ खामदांमग्रा गैयिखाय ना। उम। जों। जोंनियावथ खाम दामग्रायासो मेरला दङ ओमफ्राय। ससु। खुग्रायासो मानसिया खम जानानै दं आरो। जोंनियाव।
ओम‌ जोंनियाव सेरजाजो खामजोनो गैथारा।
ए सेरजायाव गैया जोंनियावबो।
हारिथाय सेरजायाव ओंखारथारा सासे।
उम। सेरजायाव ओखारनो नागिरा माने एसे बे रोंनो एसे खस्थसिन जायोना बियो।
ओं ओंखायनो लानो नागिरा मानसिफ्रा।
जोंनियावथ। फुङावबो गैया बे सिगां जायफोरो सोलोंदों साथाम दङ आरोना बिसोर। जेरल। दङ दा सिफुाव साथामल सुखायो आरोना
उम।
ओमफ्राय दा गोदानफ्राथ रावबो सोलोङाखै।
जोंबोथ। गोदानसो जाहैबाय नालाय। ओमफ्राय ओरैनो। गोदानाव थाब सोंलों सोलोंनायावथ' बांसिन खामखौ थाब रोंसिनो नालाय
औ
ओमफ्राय दा खामखौल' सोलोंङो आरो ना बांसिन मानसिफोरा सिफुंखौ बांद्राइ सोलोंङा
उम
सिफुुंङाव गोदान सासेल' दं आरो ना सा थाम जिखुनु सि फुंङाव साब्रैसोल' दङ दा जोंनियाव
उम जोंनियाव दा हौवाफ्रा बांसिन जाना दं सिफुंङावल'' खामबावसै आरो ओमफ्राय माबा ओंखारनो नागिरा सेरजा सेरजाजों एसे खामजों मानसिफ्रा माबा जायो खम जायो
औ
उम
दे बिदिबा होमबा दोनथ'नोसै ना
ओं